हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना? खोनादोंना नोंथां? आं नोंथांजों लोगोस से माबा सावरायनो सानदोंमोन गुरखिया ओंखाम जानायनि बारै।
हा
गुरखिया ओंखाम जानायनि बारै औ।
दे बुंलाय आंबो बारा माने मोजाङै मि-मिथिजोबा। नों सावरायना होग्रो दे।
औ माने मानसिफ्रा मानि थाखाय गुरखिया ओंखाम जानो थाङो ओ जागा जागा माने गोजान जा गानिफ्राय जायगा जायगा माने बेरायनानै नख'र नख'जों लोगोसे माने बेरायनानै फैयो बेहाय दान्दिसे सम फैनानै माने रंजा खुसि माने दामनाय देनाय जों लोगोसे मोसानाय मु सुरनायजों माने लावखार ओंखाम जायो आरोना। लावखार ओंखाम जानानै माने दिनखौ हगारफैयो आरो अबेबा दैमा सेराव अबबा हाजोनि सेराव थानानै। मोजां जायगाखौ सायख'नानै माने जायो आरो। बोसोराव माने खेबसे आरो सोरबाया माने बोसोराव खेबनै बिदि फैयो आरो मोनसे सा माबा गोलोम बोथोराव फैयो ओमफाय औ लावखार ओंखाम जानायासो स लावखार ओंखाम जानाय।
जेनेबा लावखार ओंखाम जानायाबो जेनेबा ऐ जेनेबा जोंनि मागोआव फेलागुर सावनानैबो जेनेबा
आं
जानाय जायोमोन ना।
औ इयावबो जायो। माने मान ओरैबायदि मोनसे मोजां समखौ लानानै माने लावखार ओंखाम जानाया जायो आरो। रंजा खुसि समावनो माने लावखार ओंखाम जायो आरो।
ओम मोनसे जायगायाव जायो गुबुन दाबसे जायगायावबो गोजान जायगायाव बेलेग जमा जमा थांनानै
औ।
दोङो दोनै
माने औ। आंनि बायदिबा माने बोसोराव दुखु सुखु माने मिलायनायजों लोगोसे मानसिफोरा माने गोजोन खुसि नागिरनानै माने बै दिना माने हगार हरो आरो समखौ आंनि बायदिबा बिदि सानो माने न'खरजों माने सम होलायनो थाखाय सानसेनि थाखाय बिदिनो माने रंजा खुसि मोन से गोजोन सम लानानै माने लावखार ओंखाम जाहैयो आरो।
औ।
दाथ' लावखार ओंखाम जानाय जायगाया माने दासान्द जोंनि खा टियाव सोलिबाय थानायाथ' दारागाव
खोना औ।
बेफोर नो‌
औ दे बुंलाय। खोनायाखै माने बाहाय मा-मबाइनि प्रब्लेम जादों।
दा खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङाबो एसेसो फोरमाय।
उ दानि जुगावथ' जायगा जायगायाव जानायानो खम जाहांबाय जेनेबा।
औ। दा ओरैनो
गोजान गोजानाव जेनेबा जोंनि राव जायगाफोराव थां
उम
जमा जानायजों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो। मोजां जायगा लानानै
औ।
गुवाद
ओं
जायगा मोजां बेखौबो थांनाय जायो मानसिफोरा। जेरै जोंनि र लकेल एरिया होनबा सुखि बगामा
उम
बेफोरावबो थाङो दानियालाय खिन्थु जायगायाव जानायफोरा दानिया बाहायमोन खम जाबाय आरोना। जायो खायफा जायो जमा।
उम नोंथां
औ माने गोजाननि फ्राय माने औ खोनादों नोंथां। गोजाननिखौ माने बयबो मोजां नुहरो नङा होमबा? गोजाननि जायगाखौ माने बय बो नायनो फैयो दा जोंना ओरैबायदि दारागाव होनबाय माने दारागावआ माबादि बेखौ माने गोसो खुसि लानानै माने नायनो फैयो जा गा नायनायजों लोगोसे ओंखाम ओंख्रै खाना बिदि जालाङो दामनाय देनाय जों माने बक्स लाबोय बिदिनो मा ने समखौ बयबो माने गोजाननि मानसिफ्रा फैनानैहाय गोजोन खुसिजों माने बे जागाखौ नाय फैयो दा दारागाव सुखि गुबुन गोजान गोजान दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय नुनो मोनो दा। दा सिजेनाव दा बोथोराव दा गोलोम बोथोरनि सम नोङा होनबा नोंथां? दा गोलोम बोथोरनि समावबो दा गोबां माने गोलोम बोथोरखौ रंजा खुसिजों हेगारनो थाखाय दाथ' दुगैनो फैयो। स्राय स्राय बोहैनाय हाजोनिफ्राय बोहै दारागाव दैमायावहाय दा दुगैनो फैयो बिदिनो बहुत मानसि या बिदिनो रंजानानै दा थांसिगोन आरो।
औ।
ओम।
ओम मा ओम ओम गरम बोथोरखौ माने बारहोनो थाखाय गरमनि थाखाय माने दुग गोजाननिफ्राय माने दुगैनो खाना जानो ओरै फैयो आरोना जमा जमानो।
नोंथाङा बिदि थांफेरा नामा? हेलौ नोंथां नोंथाङा बिदि थांफेरा नामा?
आङो थाङो सम सम दा बाहाय बेस्थखाय थांनो सोलाबाखै
अ
थांगोन थांनाया सम लानानै मोनसे सम लानानै थांगोन थेवबाबो थांदायनाय नङा थाङो थेवबो इमान माने बार बार थाङा आरोना
ओम बोसोराव खेबसे थांनांगौ गोसोखौ गोजोननाय मोनो लोगोफोरजों न'खरनिफोरजों बेरायनानै
नोंथाङालाय माबा जायगायाव थांफेरगो जेनेबा बिदि
आङो
औ
आङो बिदिनो सुकि थांफेरबाय बगामाथियाव थांफेरबाय बिदि लावखार ओंखाम जानो
औ ओनिफ्राय
माने मुलुगसोलोंसालिनि लोगोफोरजों थांदों मोन आरो आङो जेब्ला आङो माने जोङो बेफोरबायदि ओ गोजोननाय लाबोदो आरो बेरायहैनानै बोसोराव खेबसे गोजोननाय मोनबोदों
रंजा रंजानो थाखाय जमा थांनाय जायो सबसे लोगोफोर फोरजों जेनेबा लोगोफोरजोंबो थांनाय जायो न'खरनिफोरजोंबो
नखरफोरजों गोबां रोखोमै थांनो हायो गावनि लोगोजों थांनो हायो न'खरजों लोगोसे थांनो हायो बिदि आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरजों जयै थांनो हायो बिदिनो गामिनिजों लोगो खौसे जानानै थांनो हायो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने बेरायहैनो हायो आरो
औ
औ
मोजांआनो बेरायनोबो नांगौ बांद्रायल' बेरायनाङा थ' ओम थेवबो ओम सम सम माने बेरायनांगोन न'आव थाबाय थाबाबो आबहावाया बोरैबा जायोना गोजानावबो थांनानै बाहायमोन बारहावा जाहैनांगो नायथिंहैनां
नोंगौ नोथां नगौ। नोंगौ नों थां औ। बिदिनोथ' जोंनि दा जुगा सोलिगासिनो। औ औ नोंथां। उम
उम दाथ' गरम बोथोरनि दिनानो। न'आवबो थानो हाया बिराद सान्दुं गरम। बेनि थाखायनो जोङो सान इदिनो बेरायनो थांनाय। थांनाय खानाबो जानो थांनायबो जायो बेनो।
अह।
जेना जों खायफा दुगैयो खायफा दुगैया ओरै आरोना।
ओ खायफा जायगा मिथिंगाखौ नायनो थाङो बोहैनाय दैयाव औ। गुसु हावाखो जायो। बेलासि समाव ओरैबायदि मोजां हाजोनिफ्राय दै खोलो खोलो बोहैनायजों गुसु बार बारनायजों। औ माने गोजोननाय मोनबोयो आरो।
उम
उम
गोजोन गुसु थान्दा बार बारोना माने गोसोखो मोजां मोनो आरोना।
बेखौ
सम सम अम
अम औ
औ
जोंनिया समा जाबायमोनदां खोनादोंना स-समा जोंनिया जाथ'बाय दानथ' दोन्थ'नोसै ना